औ औ औ आं दा ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां।
औ बिदिब्ला मोनसे आयदानि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
औ मोखथाङारि जिउनिफ्राय खारखोमानाया जिउनि जेननाय। बेनि सोमोन्दै सावरायनस सावरायनो लाबाय।
जोंनि गोबाङानो लेखा ओ गोरों एबा लेखा गोरों नङिआनो जाथों मोगथां मुलुगाव थांना थायोब्लाबो नाथाय रोखोमनि बिथिङाव मोगथाङारि जानो
औ औ नंगौ।
गोबां समाव साननाय मावनाय आरो जाथावै हास्थायनायनि थाखाय मोगथांजों लोगोसे मोगा मोगि जानो फावसायनाय आरो गिनायखौ जों
औ नंगौ।
ओ बेनि थाखायनो मोथांखौ ओ एरखांनानै थांना थानो ओ नाजानांगौ आरो।
औ नंगौ। औ औ
मोगथाङारि जिउआव ओ जों
औ
सोरबा सासेया सोरनिबा फारसे ओ नांनाय बाथ्रा बुङोब्ला बेनिख्रुइ बांसिन अरखिनि सायाव जिगाब जाबसिनना अर जोंब्लाव होनाय बाथ्रा बुंनायखौसो जों बांसिन नुनो थाङो आरो
औ नंगौ।
जायनि थाखाय दिनै समाव ओ हादोराव गोबां ओ जानांथारै जाथायफ्रा जाफ्लेबाय थानायखौ जों नुनो मोनबाय थायो।
औ नंगौ।
उम मोगथाङारि बादि एबा सानस्रिबादनि गेजेराव
औ
ओ मिरु खालामना माखासे बाथ्राखौ नायोबा जाथावै खामानि एबा बाथ्राफोरखौ जों आथिखालाव ओ गोबां
आरो
औ औ नंगौ। औ
उम बेनि उल्थायै मोगथाङारिफोरा ओ फोथायो दि खायसे से बेबायदि बाहायनाय खौ ओ जिदुसु गुबुन गुबुन सुबुंफोरनि रोंमोनथाइनिफ्राय आजावना लानो अब्लानिया बैफोरजों जों जिउखौ जौगाखां खालामनो हागोन।
औ
बेनि थाखाय जायखिजाया खारिनि गोनांथि गैया एबा जाया आरो
औ
बेबायदिनो मुगाजों मुगा गोबां ओ सान - थौगिरिफोरा बायदिसिना सुबुरुन एबा बोसोनबो होलांदों जाहाथे ओ आन्दायनाय बा सा सा लक सुबुंफोरा थांना थानायनि लामा संनो हायो।
औ
जों नुनो मोनो गोबां मानसियानो ओ मोग थांजों ओ मोगा मोगि जानो गियो एबा मोगथाङारि जिउनिफ्राय खारखोमायो आरो
औ नंगौ।
बिथांमोना मिजिं एबा सानस्रिनि रायजोआव गावसोरखौनो ओ जोबथेना दोननानै मोजां मोनो
औ नंगौ।
मोगथां मुलुगा ओ गोब्राब गाहाय गोजौ ओ हाखर हाला बादि आरो
औ
बे मुलुगाव माखासे नेमखान्थि आसार आखु मानिनानै सोलियाब्ला मोनफ्रोमबो आगानावनो खैफोद एबा जेंनानि मोगा मोगि जानो गोनां जायो।
औ
थेवब्लाबो ओ थांना थानायनि आदब बा खायदाखौ एबा राहा लामाखौ दिहुनना लानो सोलोङाब्ला बायदि जेंनानि आबहावाजों जोबोर गोरलैयैनो दावहा होननानै थांना थानो हायो।
औ औ नंगौ
गेदेर गेदेर जेंनाफोरखौ ओ जोबोर फिसा आरो गोरलैयैनो सुफुंनो मोनो। मोगथाङारिफोरा।
औ नाजायो आरो ना
औ नाजायो।
औ ओ बिदिब्ला
ओ जेंना एबा आथिखालाव हाद्रि नांनायखौ बोरै होबथानो बेनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय। गोबां सान साननानै ओ आंगोर मोना जालांबाय दानि आथिखालनि जुगाव
औ औ नंगौ
नाथाय जेब्ला सासे ओ मानसिया।
औ
जोबोर गोरलैयैनो एबा जेंनाखौ सुस्रांना हाद्रि नांनायनिफ्राय राहा मोननो हायो आरो जाउनाव जाबाय मोगथाङारि जिउनि मुलुगाव थांना थायोब्लाबो ओ रोखोम रोखोमनि बिथिङाव मोगथाङारि जानो हाया।
औ
बिदिब्ला- मोगथाङारि जिउनिफ्राय खारखोमानायनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे। फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन ओ मोथाङारि जिउनि खारखोमानाय बुङोब्ला जायफोरा सरासनस्रा थासारिनिफ्राय गोजौ थासारिसिम गाखोनो हादों।
बेनि गुदियावनो दं मोगथाङारि सोलोनि थाखायनो आबाद एबा फालांगियावनो जा खायसेया रोहो रोहो जौगादों नाथाय खायसेया गोग्लैसोदों। जायफोरा गोग्लैसोदों बिसोर मोगथाङारि सोलोनि आंखालावनो गोग्लैसोदों आरो बेराफारसेथिं गावनो- बिजिरना नायनानै फोरमान खालामनो हायो। ओ नों जोंनि नसुंसेयाव जायफोर दोहोनि सुबुंफोर दङ। जायफोरा बिल्डिं लुदों गारि बायदों। बिथांमोननि सोमोन्दै खौरां ला बा मोनथियो। मोनथिनो मोनोदि मोनसे नङा मोननै। जेनेरेसननि सिगाङाव बिथांमोनहाबो जोबोर सरासनस्रा संखारियारि थासारिमोन आरो। बिसोरनि सोलोंथाइ एबा मेलेमाबो नों ओ जों बायदि जानो हागौ बांसिन नङामोन। नाथाय मोखथाङारि सोलोआ बांसिन। बेनि थाखायनो बिसोरो दोहोनि जानो हादों आरो
औ
बुंनाय जायोदि। जिउआव जायफोरा जाफुंसार जानो हायाखै बिसोरनि जाफुंसारै फेलें जानायनि जाउनानो बिसोर गावबा गावनि दाय आरो
औ
गुबैयै मोगथाङारि सोलेरनि आंखालावनो आंखालानो दाय। मानोना बिसोरो गावखौ गावसोरखौनो फारियै सोलायनो नाजायाखै। ओ हमना ला नोंथाङा मोनसे समाव बे से किल'मिटार लामाखौ जि मिनिटाव खारनानै सहैनो हायोमोन। नाथाय बे खारनायखौ लाखि खिबाय थायाब्ला एबा सर' खालामाबा- खालामबाय थायाब्ला अब्ला सानसे नुगोनदि नैजि मिनिटावबो खारनानै सान सहैनो हानाय नङा आरो। मावनो गोनांथार खामानि खौनो दिनै मावा गाबोन मावगोन समफोर मावगोन खालामनायावनो खामानिखौ मावहैनो हाया आरो थिग बिदिनो इसे लोमजा दों साननानै सोलेरनि जोथोन ल लायैयावनो उनाव थांनानै गेदेर बेरामाव गोग्लैनायनिबो फोरमान गोबां दं आरो।
गोबां मानसियानो सान्दुं अखायाव खफ्रि साथा बाहाया जानाय लोंनायावबो सामोल गैया मानसिखौबो गाज्रि बाहायो थाखा फैसाखौ जेराव बाहायनांगौ बेयाव बाहाय बिथांमोना गासैबो मोगथाङारि सोलो एबा मेलेमनि आंखाल ज बयबो मिथिगौ मानसिया मिथिंगायारिनि गलाम। मिथिंगा रायजोनि जों फोरजा। ओ मिथिंगा राजानि खान्थिखौ मानियाब्ला मानसिया बेनि बेनि स साजाखौ मोनखानांगोन आरो।
औ
मिथिंगा रायजोआ गोरा खान्थिजों सोलियो। साना थि समाव ओंखारगोन थि समाव हाबगोन रावखौबो नेनानै थानो सम गैया आरो पुर्निमानि। जिबा साननि उनाव अखाफोरा थैयो सानसे उनाव एबा सानसे सिगां जाया। गोजां बोथोराव गोजांनाय गोलोम बोथोराव गोलोमनाय थाइजौ बिफाङाव थाइजौ जाम बिफाङाव जाम मोसा सिंहवआ हिंसा खालामगोन। मानसिया जागोन हिंसा गैयै बेफोर नेमखान्थिया खाना दोन दोनसेनोबो सोलायनाय गैया आरो। बेनि माबाफोर मोनसिया एसे उल्था जायोब्लानो बिनि फिथाइया गाज्रि जायो। जेरैबायदि दैज्लां बोथोराव अखा हायाब्ला आबादा गाज्रि जायो।
औ
बिदिनो ओ गोजां बोथोराव गोजाङाब्ला बेराम आजारा गोबां जायो आरो
औ बिदिब्ला दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नामा?
औ औ दे नोंथां। अ आ ओब्रा दायनोस थागानो